औ नों दायो जोंङो बरफोरनि ओंख्रिखौ माबायदि संङो ए बा जायो ओ बिनि बागै नोंथांङा फोरमायना होदो एसे
ओ जोंनि बरफोराथ गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर संनानै जायो नंङा होमबा? दां ओ गोबां रोख रोखोमनि गोथाव गोथाव खहाबथाव ओंख्रिफोरथं जोंनि बरफोरा संनानै जानाय ओ बिदिनो ओ जेरै जोंनि बरनि दोरोंङारि ओंख्रिफोर ओ अनलाजों दाउ सबायजों साम औ आरो सा नारजिजों अमा बायदियानो मखजा दाउ होनानै जों बुंजायो बरनि ओंख्रिफोरनि गेजेराव आरो गोबां औ दंबावो जोङो अनलाखौ ओ ना गोरान आरो ना गोथां बायदिफोरजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो
औ
ओ सबायखौबो जोङो सामजोंबो आरो दाउजोंबो एबा ना गोरानफोरजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो औ बि बिदिनो आरो बेनि अनगायैबो गोबां ओ रोखोमनि हाग्रा बंग्रायाव खााबथिंनानै मोननाय ओंख्रिफोर जेरै ओ मानिमुनि खिफि बेन्दों हेलांसि
औ
बिदिनो आरो दंबावो गोबां ओ मानदिया फोरबो ओ बेफोर आरो जारि बिलाइ बायदिफोराबो मखजाथाव बेफोर ओंख्रिफोरखौ बेफोर मैगंफोरखौ खोथ जों मुलि हारिनि होननानैबो ओ मिथिनो मोनो ओ बेफोर ओंख्रिफोरख खौ जोङो ओम ओरैनो गोजाबो जों एवनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बायदि ओ नाआरि बेदर दाउ बेदर अमा बेदर आरिफोरजोंबो जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो जोंनि बर आइजोफोरखौ
औ
औ जेरै जोङो मानिमुनिखौ जों अमा बेदर आरिफोरजोंबोसंनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जारि बिलाइफोरखौ खौबो जों नाजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ बेफोर जोंनि ओ देहाखौ थासिमबो खालामो आरो जोंनि देहानि थाखायबो जोबोर मोजां होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो आरो ओ जोंनि बरनि ओ दोरोङारि ओंख्रिफोर जों बरफोराल जानाय बेैफोर अनलाजों दावउ बायदि फोरखौथ जों गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ संनानै जानायखौ नुनो मोना नङा होनोमबा नों
औ नोंगौ नोंथां।
जोंनि बर'फोरखौल'सो जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो ओ बिदिनो ओ सबायजों साम' बायदिफोरखौ थ' जोङो गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ जानायखौ नुनो मोना। जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौल'सो जों जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ। ओ आरो आरो दंबावो जोंना मैथाजों ना। आरो थाइगिरजों ना। बायदिफोरखौबो जोङो ओ जोबोर गोथाव गोथाव ओ खहाबथाव ओंख्रिफोर गोहोखौ जोङो जानानै जोबोर मोजां मोनो। जोङो अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि बायदिफोरखौ जों ओ जोंनि ओ नखर नखराव संनानै जानायजों लोगोसे जों बेफोरखौ ओ बायदि फोरबो फालिथाइफोरावबो जोङो बेफोर ओंख्रिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां। औ ओ बिदिनो जोङो ओ नारजि ख्रिफोरखौबो जोङो जोंनि रुंसारि जानायफोराव जेब्ला जोंनि ओ दाहा हेगारनाय सम फैयो बेफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो बिदि ओम जो अनला ओंख्रिफोरखौबो जोङो ओ जोंनि हाबानि समाव हथासु सुनि ओ होनाय बायदि समफोराव जोङो बे ओंख्रिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां ओ आरो बि बिदिनो जोंनि ओंख्रिफोराथ' जानो जोबोर गोथावखा। आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेफोरखौ बायदि फोरबोफोरावबो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो। औ। नोंथांमोननि थिंजायबो बिदिनो ओ अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि बायदिफोरखौ बिदि फोरबोफोराव खुंनाय जायो नामा नोंथां
औ सं औ नोंथां जायो जानाया औ सङो जोंनि हाबाफ्रावबो बिदिनो सबाइ खौबो होयो बिदिनो अनला फोरखौबो मालाबा इदिनो सोरनिबा सोरनिबा हाबायाव संना होयो आरो
औ नंगौ
नोंथां
औ औ बेथ' जोंनि गोदो गोदायनि नेमखा नङा होमबा नों जोंनि ओ हाबा हाथासुनि बायदिफोराव आरो रुंसारि जाब्ला जोंनि दाहा हेगारनाय बायदि समफोराव बिदि नारजि एबा अनला खारै बायदि बेखौ सावनानै होनाया जोंनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे नेमखाान्थिखा नङा होनोमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
अ औ नोंथाङा आरो बिदि अनलाजों दाउखौ माबायदि सङो बेनि ओ सोमोन्दै एसे बुंफोरना होनो हागोन ना नोंथां अनलाजों दाउजों माबायदि सङो बेनि सोमोन्दै नों नोंथाङा एसे बुं फोरना होनो हागोन ना
अनलाजों दावजों अनलाजों जों दाउजों आं संफेराखैनो ओंख्रिखौनो औ नोंथां
औ आंना बुंनोसै बिदिब्ला अनलाजों दाउ बेखौ जोङो जोंनि बर'फोरा जोङो बेखौ एंगारनो हाया जोंनि ओ मोनसे जोबोद खहाबथाव ओंख्रि ओंख्रि बे ओंख्रिया जोङो बे खौ संनोब्ला गिबियावनो जोङो माइरंखौ जों सोमनानै लाग्रोथारनांगोन। सामनानै ला खांनायनि उनाव जोङो एबा उवाल एबा बिदि दिंखिफोराव जोङो देनानै लानो नांगोन। देनानै ला खांनायनि उनाव जोङो बेखौ दसे दोनथ'नानै फारसेथिं जों दाउखौबो जोङो बिदिनो जोंथ' न' न'आवनो दाउ फिसिखायो नालाय नङा होमबा नोंथां जोङो न'नि दाउफोर खौनो जोङो बुथारनानै बिदि अनलाजों संनानै जानाय जोंना हुदा दं। बेनिखायनो जों बे दाउखौबो जोङो बुथारना लानानै मोजाङै गोदाना लानानै जोङो बेखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन। एवफ्रानानै लानायाव जोंनो ओ थाव आरो ओ बिदिनो ओ बानलु संख्रि नांगौ बिबांनि मस्ला मस्लिफोर होनानै जोङो बेखौ मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोनांगोन। एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव जोङो दै होनाय जायो। बेनि उनाव जोङो गोदौ होखांनानै जोंनोथ' अनला ओ खारै संनोब्लाथ' जोङो अनला ओंख्रियाव जों बांसिनै जों बेखौ मोखिबो संनानै जायो नाथाय जोङो बांसिनै जोङो बेदरफोर होयोब्ला खारै संनानै जानायखौ नुयो नङा होमब्ला नों थां बे खारै संनानै जानायाव जोंनो खारदैनि गोनांथार। बेनिखायनो जोङो ओ दै होखांनायनि उनाव जों खारदैबो होथारनांगोन। आ खारदै होखांनायनि उनाव बे दैया गोदौवोब्ला जोङो बेखौ बेयाव अनलाखौ होनाय जायो। ओ अन देनानै लानायखौ जों होनाय जायो। ओ बिदिनो अ बिनि उनाव जोङो मोननैसै समाव ओ बिदिनो गंगार दुन्दिया आरो जोंनि ओ दुन्दिया आरो जों गंगार दुन्दिया जों जेखौ खासिथारा होननानैबो मिथिनो मोनो। आरो गोबां जोंङो गोबां दाब दाब जायगाफोराव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मुंजों बुंनो बुंङो। ओ बिदिनो जोंङो। ओ अनला ओंख्रिया बिदिनो जानानै थांङो। ओ बेखौ जों मोननैसो टाइमाव होखांनायनि उनावनो जोंङो ओ बे अनला ओंख्रिया जानानै थांङो। नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
आरोबाव नोंथांमोननिथिंजाय बिदिनो हाग्रा बंग्राफोराव मोननाय मुलि हारिनि मैगं ओ फोरखौ मा माजों संनानै जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
मुलिनि हाग्रा
औ हाग्रा बंग्राफोराव मोननाय जेरै मुलि हारिनि मैगं ओ खिफि बेन्दों ओ मानिमुवा मानिमुनि ओ जारि बिलाइ बायदिफोरखौ जोंङो संनानै जायो खाबथिंनानै जानायखौ जोंनि बर आइजोफोरखौ नुनो मोनो नंङा होमबा बैफोर मैगं खौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो खाबथिंनानै जायो नामा आरो जायोब्ला मा माजों जायो माबायदि संनानै जायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरनानै होदो नोंथां
जारिखौहाय माने दाउजोंबो माने बिदिनो बिदै फुदुंना लोंङो सखानि मुलि होना नै देहानि नि थाखाय आरो ना आरो माना मुनि खौबो बिदिनो बेदरजों आलुजोंआनो संनानै जायो ओरैनोबाबो फाजा खामना जायो आरो ओमफायथिं मोने थास बिथाइ थास बिथराइफोरखौबो जायो
औ नंगौ
औ आरो मा होनो जोंथिंबो बिदिनो मोनो आरो दाउ फेन्दाफोरबो मोनो आरो
औ
ओ बेफोर बे दाउ फेन्दाखौबो इदिनो जाबो फाजा जायो आरोना
औ
औ
ओ मा होनो
औ बिदिब्ला नोंथां अ खोनादोंना औ औ नोंथाङाथ' अमा बेदरखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो नङा होमब नों ओजोंथ' अमा बेदरखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ जानायखौ खौ जों एसेबां नुनो मोना जोंनि बर' फोराल' जों अमा बेदराव खौ बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिब्ला बै अमा बेदरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा माजों मा मा ओंख्रिफोरजों संनानै जायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंदो
अमा बेदरखौ अमा बेदरखौ नारजिजोंबो नारजिजों अमाजोंबो सया जायो सबाइजोंबो जायो बिदिनो बेलाथ थिफोरजोंबोब फाजा संना जायो आलुजोंबो फाजा सङो
बिलाथि जों फान्थाव गोगैखौ बुङो नङा होमबा नोंथां
ओ ओहो
बिलाथि होनो
ए नोंसि फानथाव जोंनिथिं बेलाथि
औ नोंसोरनि ओनसोलाव बिलाथ थि होनो नाथाय बेखौ जोङो लिरनायाव बिलाथि बाहायनाय जाया नङा होमबा नोंथ
फान्थाव बेलाथि होनो।
औ फान्थाव फान्थाव गोखै होनानै जोङो बेखौ लिरनायाव जों लिरनाय जायो बिजाब बाय आरिफोराव जोङो
ओं ओह बेफ बेफोरजों जायो आरोना ओमफ ओमफ्राय माना मुनिखौ बेदर जोंबो जायो औ ओमफायो बेदरा गासिजोंबो जाजायो होबानो सबाय बिमाफोरजोंबो फाजा सं संनानै जाजायो।
औ
बिदिनो आरो अनलाफ्रावबो जायो।
औ
औ ओमफ्राय इदिनो अनलाफोरखौबो मेवाइफोरजों दाउफोरजों संनानैबो जायो आरो ओरैनो मेव मेवाइजों अनलाजोंबो जा जायो आरो ना। औ।
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' रायज्लाय मा नो समा एसे गोबावानो जाबाय बिदिब्ला जोंनो रायज्लायखौ बे बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै
औ दे